हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंना?
खोनादों
अ मा खालामदों आब
हा
मा खालामदों
अ ओंखाम जाखांनानै नै बिसिनायावसो
जिरायना दं नामा?
ओं जिरायना दं ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामदो
आंहाबो नै ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं सियारावहाय
औ
औ गावबागाव खथायाव हाबहैजोब बाय बिसोरो आइमोना आंहा आरो आंनि खथायाव हाब बेबाय जिरायना दं आङो
औ
ओंखाम जाबाय आब
ओं जाखांबाय
ए मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ दिनै आलु बाथोन बेनिफ्राय ना रुदुमनाय।
ए हाखरनि ना ना नाव हमनानै लाबोनाय हाग्रानि ना
नाया बाजारनि बायनाय ना गोरानसो
अ अ दे जायो गोथावसो माने गोदो गोदो बर फ्रा बरफ्रा माने फोराननानै बिदिनो ना गोरानफोरखौ खारदै संनानै जायोमोन नालाय बिबो बिबो माने बरनि मोनसे ओंख्रि आरो
ओ
औ बिदि ना रुदुमनानै संनानै जानाया अ ओमफ्राय आ आबआ मानि सोमोन्दै रायज्लायनो कल खालामनायमोन
ओ जोङो मैगं थाइगंनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा
अ दे सावरायजागोन दे आब
गोदोनि मैगं जा